नोंथाङा खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ नोंथां आं फ्रियानो दं दे दा
औ औ होमब्ला नोंजों मोनसे आयदानि सायाव मोनसे
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन दे
माने जोंनि बे मिथिंगा बा आबहावा ओ मिथिंगारि सम्पद बेयो माबोरै सानफा एफा गाज्रि जालांबाय दङ जों बेखौ माबोरै गारि जालांनायखौ होबथानो हायो बेनि सोमोन्दैसो सुंदयै सावरायनो नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां औ नोंथां खोनादों दे।
औ जोंना गिबियावनो बे मिथिंगायारि जेनेबा आबहावाया गाज्रि जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंना सुबुं अनजिमा बांनाय
सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्रायनो जोंनि माने बे मिथिंगाया गोबां बिबांनिद्राय माने गाज्रि खहा जाबाय दं आरो ना नोंथां जेरै हमनानै ला माने बिफां लाइफां दानफायनाय बेबो सुबुं अनजायाव बांनाय जा जाहोनावनो जायो मानो होनबा बिफां लाइफां दा मानि थाखाय जायो जेनेबा जोंनो माखासे माने जायगानि गोनांथि जायो सुबुं अन जिमा बांनाय लोगो लोगो जेरै नोंथाङा अरनबारि सिफायनाय हादान सिफायनाय बिदिनो मा माखासे गोबां अरन बारिखौ सिफायनानै मा खालामनाय जायो बेफोराव न' बां लुनाय जायो आरोना जेनेबा टाउन सोहावनो जा गामि ओनसोलावनो जा न' बां सिफाय न' लुनो थाखाय बिफां ला लाइफांखौ दानफायनानै बेयाव जायगा साफा खालामनानै न'आव लुनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
बेनिफ्राय मा जायो जोंहा जोंनि जेखिनि बे बाराव थानाय अक्सिजेन बे अक्सिजेना माने खमायलाङो आरोा बिफां लाइफां दानफायोब्ला। बिफां लाइफां दानफैनाय लोगो लोगो जोंहा मा जायो जोंनि बे अखा हानायनि जिखिनि बिबां बेफोर खम जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ
जायनि जाहोनाव माने बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा माने जिखिनि जोंनि बारमन्दालाव थानाय गाज्रि गेस बे कार्बन डाइ अक्साइड बे कारमोन दावसे गेस खमायनाय बिफां लाइफां बिफां सोबना लायो नालाय नोंथां बेनि थाखाय माने जोङो बे बिफां लाइ बिफांखौबो दानफायानो नाङा आरोना बिफांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो मा खालामनांगौ फांबा बिफां गायनांगौ आरो नोंथां। जों थिग बेबाययैनो बेबायदियैनो जुदि जोङो बिबां दानफायनाय लोगो लोगोनो बे बिफां गायलाङोब्ला माने जोङो बे बुहुमाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया मे खम जानाय नङा आरोना बेबायदि जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो होबथानो हायो आरोना बा जों खमायनो हायो। बेनि उनाव दङ जोंहा माखासे दारिमिन गोनोखोआरि मुगानि जेरै कलकाताना बिदिनो इथा सावनाय बा खैला सावनाय बिदिनो गोबां थावनि जेरै माने कारखानाफोरनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै मैला गेस मैला दै मैला जाबोर जानला मे बेफोरो जोंनि बारमन्दलावनो गोसारानानै थायो आरोना जेरै गेसफोरा उखुन्दैफोरा गोसोम गोसोम दाखा दाखा बेफोर माने बार मदलावनो गोसारनानै थायो बेफोर गेसफोरा माने जोंनि जिखिनि बारमन्दलआव थानानै जोंनि सुबुंजों माने जिखिनि हां लानाय बेयाव माने जोंजों गोरोबलांफायो आरोना हां बोनायाव थांफायो थांफानाय लोगो लोगो मा जायो जोंहा माने माखासे बेराम जायो जेरै हां लानाया बेराम आस्थामा थिग बेबायदिनो बिखानि बेराम समफ्ल'नि बेराम माखासे बेफोरबायदि बेराम जायो आरो ना नोंथां। जेरै जोंनि दैमाफोरावबो माने हमनानै ला बेफोरबायदि जाबोर जानला दै बया गेसफोरखौ माने दै बयाफोरखौ दैयावबो माने मानसिनो बांसिनानो दैयावबो सख' हरनायखौ नुनाय मोनो आरो ना नोंथां। बेनि जाहोनाव मा जायो माखा माखासे माने जाबोर जेनलाफोरा दैफ्रावनो गो गोसोनानै थायो रावबो साफा खालामा बेबायदियावनो जोंनि दैयाबो खहा जायो। माने बेयाव थानाय एम्फौ एनला बिदिनो माखासे जिबफोरा माने थखैलाङो आरो ना थिग बेबायदिनो ओमफायो जोंनि आबहावाखौ बे मोनसे कालकाखाना बा दारिमिनफोराबो गाज्रि खहा खालामनाय दं आरो ना। जों बेफोरखौ मा खामनांगोन जों बेफोरबायदि बाहायनायखौ एसे खम खालामनांगोन। जेरामेराव गारनाय गेरामेराव गारनायफोरखौ जों खम खालामनांगोन दाबसे जायायाव दोनथुम माने जों बेखौ मोजाङै सोदांफिननांगोन थिग बेबायदि आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो माखासे जेरै प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायाबो जोंनि बे बुहुमाव गोबां बिबाङै जोंनि मा खालामबाय दं- बे आबहावाखौ गाज्रि खहा खालामबाय दङ आरोना नोंथां। मानो होनोबा प्लास्टिक‌ थिगा माने हाजार बोसोर लाख बोसोरबाबो सनो रोङै मोनसे जिराद आरो ना नोंथाङा बे सोरोमाव गारनानै दोनोब्ला माने बे प्लास्टिकआ सेवा नालाय हा सिङाव थाबाबो जिखिनि हानि जिब बेफोरखौ बे प्लास्टिकआ फोथैयो आरोना। बे प्लास्टिक सौसिनानै बिफां लाइफां सोमजिनो हाया बा रज'नो हाया बेनिखाय जोङो बे प्लास्टिकखौ बाहायनायखौ खम खालामनांगौ। बे प्लास्टिकनि बेलायाव जोङो प्लास्टिकनि बेलायाव जोङो जेनेबा हमनान ला। बिदिनो लेखा बिलाइजों बानायनाय मना माखासे बिदिनो थायोना जों बेफोरखौ बाहायनांगौ आरो ना। बिदिनो जोङो प्लास्टिकखौ माने बिदि मोजाङै बाहायनानै जुदि दोनोब्ला सोदांफिनबाय थायोब्ला प्लास्टिक बानायनायखौ बन्द' खालामनाङोबा लासै लासै अब्ला जोंनि बुहुमनिफ्राय प्लास्टिकनिफ्राय जिखिनि गोसारनाय खहा बेयो खमायगोन आरोना नोंथां।
बेनि उनाव दङ जोंहा माखासे माने गोबां बिबांनि गारि मथर ओंखारनाय। मानो होनोब्ला गारि मथराबो जोंनि बे बुहुमाव गोबां बिबांनि हाजार हाजार लाख लाख गारि ओंखारबाय नालाय बेनि गारि मथरा मा जायो नोंथां पेट्रल, डिजेल बेजोंसो खारो आरो ना एर'प्लेनफोराबो हेलिकप्टारफोर बिदिनो माखासेफोराबो माने बेफोरजोंसो खारो नालाय बेनिखायनो बे जिखिनि प्लास्टिक बे पेट्रल डिजेल खामनाय बेनिफ्राय मा जायो जोंनि बारमडलाव गोबां बिबांनि खहा जायो आरोना बिदिनो हां लानायाव बेमार जानायावबो बेबो मोनसे माने जर'खायै माने बिबाव लायो जेनेबा बे गारि मथरफ्राय ओंखारनाया। जों बेखायनो बे गारि मथर सलायनायखौ जों खम खालामनांगौ। आथिखालावथ' मोब्लिबनि ओंखारबाय। गारि इखो जों एसे बाहायनांगौ न'खरावनो गंनै गंथाम गारि बाहायनायखौ जों खम खालामनांगौ। गंसेफोरल' बाहायनांगौ थिग बेबायदि आरोना नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जोङो माखासे बिदिनो गासै खहा जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि अनजिमा बांनाय। जायनि जाउनावनो बिनिनो माखासे दैबाना सोमजिबाय दङ। बर'फफोरा आवलिबाय दङ बिदुं बांबाय दङ बांग्रिं सोमजिबाय दङ हा गिसि गायबाय जानाय गिसि गानाय जाबाय दङ बेफोर गासैबो बेफोरनि थाखायनो बे आबहावायानो गाज्रि जानायनि जाहोनावनो जागासिनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
थिग बेबायदि आरो ना नोंथां नोंथाङाबो बेबायदिनो जेनेबा आबहावानि सायाव माबोरै गाज्रि जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै ओ आबहावानि बागै ओ माबोरै गुब बुङो बा माबोरै गाज्रि जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय गुवारै। दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा आङो नोंथांनो जोंनि दै हाफोरा दि बोरै गेब्रेङो बा गुबुङो बा गारजि जायो बा आबहावाया बोरै गारजि जालाङो आं बिनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय आरो दा दै दै बुङोबाथाय जोंहा दैखौ सानफ्रामबोनि थांना थानायावनो जोंनो गोनांथार आरो दा सो जों मानसिनिल' नोङा जोङो दै होनोब्ला जोङो जों ओ जेसेबां बुहुमाव थांनानै थानाय जिब जिबि जिब जुनार एम्फौ एनला जेसेबांखि गैया मानो दावमा दाउसा गासैनिबो दैखौ नांगौ दैयानो जाहैबाय जोंनो गोनांथार मोनसे ओ नांगौथारनि मोनसे ओ नांगौथार मोनसे दै आरो बे लोंग्रा। बे गैयाबाथाय जोङो बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नोङा बे बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोबा ओ गुजिस्नि जौखोन्दोआनो जोंहा दै। ओ बेबायदिनो थाम जौखोन्दोआल' जोंहा लोंग्र लोंजाग्रा दै बा मोजां दै आरो गोबां जौखोन्दोआनो दै नाथाय थेवबो जोंहा थाम जौखोन्दोआल' लोंजाग्रा आरो। बेबायदिनो दैया बोरै गुबुङो बा बोरै गारजि जायो बेबायदि बुङोबाथाय जोंङो गोबां दङ दा बुंनो थाङोबा गाहाय गाज्रि खालामग्रा बा गाहाय गुबुं होग्रायानो जाहैबाय ओ मानसि मानसियानो गाहायै ओ गुबुंहैयो बा गारजि खालामो जेरैहाय जोङो खारखाना बायदिसिनाखौ जोङो ओ बेबायदि लेथ्रा गारजि ओ जेरैहाय कारखानानिफ्राय गोबां लेथ्रा गारजि गारजानाय मुवा ओंखारलाङो बे गारजानाय मुवा बेसाद फोरखौ जोङो मोनसे ड्रेन बानायनानै जोङो दैमा दैसा बेफोरबायदियावसो गग'लांनाय खालामो आरो बेबायदि गलांनाय खालामनायनिफ्राय जोंहा दैमा दैसाफोरा जेरै लैथो फोरा गोबां ओ दैफोरा गारजि जायो आरो बेनि उनावबो आरो जोङो सेवनो रोङै माखासे मानि ओ जेरैहाय प्लास्टिक प्लास्टिक बथल मेथाइ जाखोन्दा प्लास्टिक बेफोरबायदि गोबां गारजि सेवनो रोङि मुवा बेसादखौ जोङो ओ ओरैनो मिन्थिखासेयावबो जों मानसि हारिया ओ जेरै दैमा दैसायाव गारसोमनानै दोनहैयो आरो दा बेखौ मिन्थिखानानैबो मानसिया गारनानै दोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जों हा जेरैहाय ओ जिब जुनारनि गोथै सह' बायदिसिना बेबायदिनो दाउमा दाावसानि गोथै सह' बेबायदिखौबो जोङो मिन्थिखानानै जों मानसि हारियानो ओ गारो आरो जेरैहाय जोङो जोङो बुंनो थाङोबा ओ जिब जिबिनि ओ गोथै सह'खौ जोङो हायाव फबनानै दोननो नांगौ। हाया बेखौ ओ हायाव फबनानै दोनोब्ला ओ हा सिं ङाव बा बाराव ओंखारालासिनो हाया हारसिंनो फेसेवनानै ओ गावनो हा खालामफिनजोबो आरो बेबायदिनो जों बाहेराव दोननाय लोग ओ लोगोनो बेयाव माखासे मोनामनाय आरो बारहावायाव बियो गोसारगोन बेबायदिनो जोङो जोंनि हां लानायाव बे मोनामनाय बा गे गाज्रि गेस बिस गोनां गेस खौ जोङो लांफायोबा जोंनि हार्ट बा बायदिसिना बिखानि हां लानायाव जोङो ओ गोबां खहा बा गोबां बेमारफोर उजिनो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ खालामालासिनो बेनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ दा जेरैहाय बुंनो थाङोबा दावमा दाउसा बिफां लाइफांखौ दा नोंथाङा बुंलांबाय बिफां लाइफांखौ जोंनो नांथारगौ दा बिफां लाइफांनि अनगा जोङो थांनानै थानो हाया बेखौबो जों बुंनो हायो गोदोनि दिनाव जोङो थिं पाट बेबायदिनो इथानि न' बा अ हाथायनि न' बेबायदि खालामनानै लायामोन गोदोनि दिनाव जोङो थोरिनि न' बेबायदिनो औवा बायदिसिनानिनो खालामनानै जोङो लायोमोन बेनि अनगाबो जोङो जेरै जिरायग्रा बा उन्दुग्राखौ जोङो गासैबो मिथिंगानि बिफां लाइफांजोंनो बानायनानै लायोमोन जेरैहाय सियार दं खामफ्लाय दं बेबायदिनो उन्दुग्रा बिसिना बायदिसिनाखौ जों गासैबो मिथिंगानि ओ बिफां लाइफांजोंनो बानायनानै लायोमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जों मिथिंगाजों सोनारबोनानै दंमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो बिफां लाइफांखौ नाङा खाङा ओरैनो दानस्रांदों। बेबायदिनो हादान सिफायदों जोंहा बुंनो थाङोबा गाहायै हादान सिफायनाया जोबोर गाज्रि हादान सिफायनाय लोगो लोगोनो माखासे बेयाव गोबां ओ रोखोमनि दंफां लाइफां जेरैहाय हाग्रा बंग्रा बेफोरो थेर बेथेर जालाङो जायनि जाउनाव जोंहा अक्सिजेननि बिबाङा खम जालाङो आरो नोंथां। बेनि अनगाबो जोंहा बुंनो थाङोबा दैया बोरै गेब्रेङो होनना बुङोब्ला। आरोबाव मोनसे दङ दा जोंहा माइ फोथाराव। दा गोबां बिस गोनां बिस गोनां मुलि होनो गोनां जायो बा होयो। जेरैहाय एम्फौ बायदिसिनानि। आरो हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोरबायदिया जोंहा। गोबां बिस गोनां मुलि आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा। हाग्रा थैनायनि मुलि जेरैहाय दड्राय सेल। जेरैहाय बेबायदिनो काल बायदिसिना बेफोरबायदि नाम दङ आरो जायखौ जों माइ माइयाव होयो माइनि हाग्राफोरखौ थैहोयो बा हाग्रा बबावबा हाग्रा बायदिसिना गोजौ गोजौ जादोंबा जों बेखौ। मुलि होनानैनो हाग्राखौ फुथारजोबनो हायो आरो गुदिसिम जोङो बेखौ फुथारनो हायो। दा नोंथाङा साननानै नाय। बियो बेसेबां गिथावना बा बेसेबां। जोंनि हानि थाखाय खहा गोनां दा जोंहा। मानि थाखाय जोङो खहा बुङोबा जोङो बैफोरो। जा जों आबादथिलियाव माबा। माइ थिलियाव होनाय जाखिनि मुलि बेफोरो। जोंहा दैफोरजों बोहैलांनानै बेबायदिनो दुब्लिनिफ्राय। दैमायाव बा दैमानिफ्राय बा दैसायाव बेबायदिनो। बोहैलां बोहैलां जोंहा दैयाव मोनहैनानै जोंहा दैनि। गेब्रेंनाया जालाङो आरो बेबायदिनो नोंथां। बेनि अनगाबो जोंहा हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बुङोबा हायाबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गेब्रेनाय। दा बुंनो थाङोबा जों हायाव गोबां रोखोमनि हासार मुलि। बायदिसिना बाहायनायनिफ्राय। आइयाबो गोबां हासार खम बा हासार गैयि जालांबाय। बेबायदिनो सेवनो रोङि गोबां मुवा बेसाद प्लास्टिक बायदिसिना गारो। बेनिफ्रायबो जोंनि हाया गोबां खहा जायो आरो हासार गैयै। जायो फांसे बिफां रज'नाय थाखाय जोङो। प्लास्टिक बारियाव बा प्लास्टिक गारनाय जायगायाव जोङो बे। बिफांखौ रज' होनो हाया। मानो होनोबा बे प्लास्टिक बायदिसिनाया जोंहा सेवनाय। सेवलांनो रोङा आरो नोंथां बेनि थाखाय। बेखायनो दा नोंथां जोंहा सावरायनायाबो गोबाव सम जाबाय दा। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां नोंथांसिम।
दंसिमबो गोजोननाय थाबाय माने। बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो मोननानै आबहावा बोरै गाज्रि जायो। बोरै मा जायो बोरै होबथानांगौ बेनिोमोन्ै स रायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम। बो औ दे दे लाखिथ'बाय नोंथां दे दे।